हेल' हेल'
हेल' नोंथां
ना नोंथां?
हेलौ
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों खोनादों खोनादों नोंथां।
औ
डाइरेक्ट खालामनाय जाबाय नोंथां।
औ औ
औ नोंथाङा दा फ्रि दा?
ओ आं फ्रियैनो दं।
आतसा आतसा आतसा। दा जोङो बर'नि जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ सावराय जा
हायो बो आतसा आतसा आ नोंथाङा फ्रिब्ला आंनो जोंनि बर'नि माखासे ट्रेडिसनेल ओंख्रिनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन दे।
ओम ओम दे दे।
औ जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा बर' हिसाबै जोंहा माखासे दोरोङारि जाग्रा मुवाफोर दङ नङा होमबा? दोरोङारि ओंख्रिफोर दङ औ जेरै हाय दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोंनिया ओ बिदिनो अनला ओ अनला दाउ, नारजि अमा, सबाय साम' आरो गोबां खुमब्रा हांसो बायदि बायदि ओंख्रिफोर दङ आरो जायफोरखौ जों दोरोङारि महरै मोनबोदों।
औ
ओ बे बे ओंख्रिफोरखौ जोंनिया गोदो गोदो गोदाय आजै आजौ मोननि समनिफ्रायनो लानानै आथिखाल मुगा समावबो जों बेफोरखौ दोरोङारि ओंख्रि महरै बाहायनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो।
ओ जेरैहाय जोंनि आथिखालनि सुबुंफोराबो बेफोर दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ गोबां ओ अनसायनायजों लोगोसे जानायजों लोगोसे दिनै गुबुन गुबुन जाथोनि सुबुंफोराबो बेफोरखौ गनायबोदों एबा अनसायनायजों लोगो से ओ गुबुन सुबुंफोरखौबो जों आथिखालाव जानाय नुनो मोनो नङा होमबा?
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ बियो थारैनो जोंनि जोंनि फारसे नायोब्ला बेखौ जों मुलाम्फा होननानैबो बुंनो हागोन। मानोना दिनै जोंनि दोरोङारि ओंख्रि फोरजोंबो दिनै गनायजानाय एबा असायजानाय जानानै फैदों। ओ दा होननानै बुङोब्ला बिदिनो नारजि बेफोरथ' गोलैबायानो नङा होमबा नारजि ओंख्रियाथ' बेनो ओ नार्जि ओंख्रिखौथ' जोङो जानायजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिथिङावबो बाहायनाय जायो जेरै जों गोथै गारहनानै फैयोब्ला जोङो नारजि अरगार होनो थाखाय जोङो नारजि जाहोयो जाय मानसिया गोथैखौ नाय एबा गोथै गारहैनाय सुबुंखौ जोङो माने नारजि जाहोयो नार्जि जाहोनानै जोङो नार्जि अरगार होनोनाय होननानै बुङो नङा होमबा! बेनि अनगायैबो जों नारजि जिखौ ओ आलासि सुबुंफोरनो जों जाहोआ एबा आलासि जाहैनायाव जोङो नारजि ओंख्रिखौ जायै जायै बेबायदिबो जों नुनो मोनो मानोना नार्जि जायो बा नागारलायनाय एबा नार्जि अरगारलायनाय जायो होननानै बुङो माने सोमोन्दो गावस्रालायो एरै होननानै जोंहा औ जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ। दोरोङारि दोरोङारि फोथायनाय आरो बियो गोदोनिफ्रायनो आथिखालावबो जों बेखौ ओ नारखानो हायाखै एबा आथिखालावबो फोथायो बेखौ दा नोंथांनो आं नार्जि ओंख्रि संनायनि प्रसेसखौ एसे खोन्थानोसै
आदसा सा सा थिख दं नोंथाङा खिथा
औ नार्जिजोंथ' जोङो नार्जिखौथ' जों बांसिनै ओरैनोखौनो जाया नङा होमबा नार्जिजों लोगोसे जोङो बायदि बायदि बेदरफोर बेदरफोरजों जायो नार्जिखौ जेरैहाय जोङो ओ दोरोङारि होननानै बुङोब्ला जोङो बांसिनै बयबो अमाजों जायो आरो अमा मेजेमजों दा बेखौ माबोरै सङो होननानै बुङोब्ला ओ गिबियावनो जोङो नार्जिखौ सोमग्रोनानै लायो बेनिफ्राय नार्जि खौ सोमनानै सुनानै ओ जों बेखौ रुगारो आरो माने जायफोरा गो खाजानो हाया बिसोरोथ' रुगार बिसोरनि थाखायथ' रुगारना होनांगौ जायो नालाय जोङो गिबियावनो रु गारग्रोबाय बेनि उनावहाय रुखांनानै आरो सुफिनबावनानै आरोबाव बेखौ खारै होनानै रुबाय रुबावबाय आरो आमफ्रायो दसे रुनानै जोङो बेखौ साग्लिनानै लायो बेनिफ्राय साग्लिखांनायनि उनावहाय जोङो जाय जाय जों संगोन माने बेदरजों सङोबा जों बेदरखौ ओमफ्रायो सुखांनानै ओ एसे एरथ्रमगोरानै लाबाय आरो बिदिनो मस्ला मस्लि हरनानै एरथ्रम नानै लाबाय बेनिफ्राय जोङो साखांनाय नारजिखौ जोङो बे बेदराव होसनबाय आरो बेनिफ्राय जोङो बेखौ गोदौ होनोनानैनो ओंख्रि महरै मोननाय जायो दा जों बे खौनो ओ नारजि ओंख्रि होनानै जानाय जायो आरो
आतसा-सा-सा
बेनि अनगायैबो जोंहा बर'नि जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्ला खायसे बिथिङाव जों गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं फोर जायो आरो माखासे गोबां ओंख्रिफोरखौ बर'फोरा गावसोरनो आबाद मावनानै गावसोरनि आबादथिलियाव दिहुनथाइ खालामनानै दिहुननानै जायो आरो। दा बर'फोरनि जानाय लोंनाय होननानै बुं ङोब्लाथ' बैफोरथ' जाहैबाय दोरोङारि जेरै नार्जि अनला बेफोरो जाहैबाय दोरोङारि बेफोरनि अनगायैबो जोंहा बिदिनो गोबां मैद्रुफोर दङ जेरै- लाइ लाफा आरो बायदि बायदि गोबां बेफोरखौ बर'फोरा बांसिनै गावसोरो आबाद मावनानै गावसोरनि आबादथिनिफ्राय ओ लाबोनानै जायो आरो बेफोर मैगंखौ बेनि अनगायै नोंथाङा बो बर'नि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा?
आदसा सा सा हागोन हागोन नोंथां दा नोंथाङाथ' बुं खाबाय बर'नि दोरोङा हिसाबै नर्जि आरो
दैे दा नै बेखौ एड खालामदेर दा लुबैदों बर'नि दोरोङारि जानाय हिसाबै ओ जिआइटेकआव मासि आवग्रिलायनो हानाय मोनसे ओंख्रियानो जाबाय खेरादाफिनि। माथिगालदाबबो होनो बेखौ औ बेखौ बांसिलै ओ हाग्रा ओनसोलाव मोननाय जायो आरोखि ना ओ हाग्रा ओनसोलाव मोनबाबो बेलेग हाग्रायाव मोन खिन्थु जों मानास नेसनेल पार्क होननानै जायखौ मिथियो।
औ
एरियायाव बांसिन मोनो आरोखि ना बे बुस्थुखौ दा बर'आ उ जिआइटेकआव मासि आवग्रिलायहोनो हाबाय आरोखि बे ओ खेरादाफिननि होननाय ओंख्रिखौ बेबो जोंनि मोनसे से एंगारहायि दोरोङारि ओंख्रि होननांसिगोन जों दा ओ बिसेसखि बियो हाग्रायावस सो जायो नालाय जोंनि गामि ओनसोलावथ' जाखाया नालाय
औ माने गोदोबो जायो आरो आथिखालावबो जायो आरो बेखौ।
औ औ गोदोनिफ्रायनो जाबोनाय हिसाबै दासिमबो सोलिबोबाय थादों। आरो बियो ओ मा होनो जेब्ला बैसागो बोथोर जायोना बैसागु बोथोरनि सिगां बियो खिलिबोयो फिसा फिसा ओमफ्राय बैसागो बोथोराव बियो बांसिन गेवलां आरो गिदिर गिदिरसिन जायो आरोखि ना। बे केरादाफिनि होननाया ओमफ्राय बिबदिनो जोङो बर'फ्राथ' हाग्रा ओनस
हाग्रा ओनसोलाव
थानानै देरबो माया हाग्रा ओनसोलाव थानान खोनादोंदा नोंथां?
औ खोनादों।
ओ हाग्रा ओनसोलाव थानानै देरबोनाय हिसाबै बर'फोरा माने हाग्रानि गोबां बेन्दों बेनला माखासे दोरोङारि दोरोङारि बांला जाबोग्रा मैगंफोर दं आरोखि जेरै ओ बुंनो थाङोब्ला हाग्रानि मैगं होनब्ला जोंहा दै एसे दै एसे हा बोरि बेफोरबायदियाव रज'नाय। हिसाबै जोङो मोनगोन थाराय आरो बिदिनो उ हाग्रानि माखासे मैगंफोर जेरै हाग्रायाव मोन्नाय मैगंफोरा जाहैबाय थाराय थाबाय फारसेथिं थाबाय जोंहा सम हाग्रानि दिंखिया
खिया
हाग्रानि थास' बिथुरि बाद ओ थास' बिबार आरो माखौ रायखांबावनांगोन आं मोनसे बियो जाहैबाय रायखांथाराबो जानाय नङा बियो माने बिराद इम्परटेन्ट जोंनि बर'फोरनि गेजेराव हाग्रानि माखासे मुलिस मुलि हारिनि जानाय होनबा जोङो ओ माना मुनि जेरै गिदिर फिसा बेफोरखौबो जोङो बर'आ गोदोनि दोनि जाबोनाय आरोखि ना ओ बेखौ जाब्ला जोंनि देहायाव गोबां ओ माखासे पिटामिन आरजिनानै लानो हायो होननानै जों बर' फोथायबोनानै जाबोनाय आरोखि बेफोर ओंख्रिया जेरै खिफि बेन्दों बेफोर जोंनि बर'फोरनि बुहुत एंगार हायि मोनसे से बाहागो आरोखि ना जेरै जों साथ खिथियाव सातता मेगं जायो सातताथ' नामावल'सो सातता जायो प्राय बहुत खांनानै जायो आरोखि जों। साततानि जायगायाव बुहुद बुरजा जायो बिदिनो गोदै गोबाब गोखा गासिखौबो होनानै जों बर'फ्रा जाबोनाय हिसाबै बे मैगंआ थाखाय बुहुत खामानि होयो आरोखि।
हाग्रानि खायसे मैगंफोरखौ जायोबा जोंहा खायसे देहायारि मुलाम्फा जानायखौ खौ नुनो मोनो नङा होमबा?
औ नंगौ
औ नोंथां फोरमायनाय बायदिब्लाथ' बिदिनो जोङो ओ मुलि हिसाबैनो जोङो गोबां मैगंफोरखौ जायो जेरै नोंथाङा माखासे मैगंफोरनि नाम होलांबाय जेरै मानिमुनि खिबि बेन्दों औ बेफोरो बेफोरो मुलि मुलि हिसाबै जों बेफोरखौ‌ गोबां खामानियाव‌ बाहायनोबो हायो जेरैहाय खिफि बेन्दोंआथ' खायसे बेमार फोरावबो माखासे बिबांनि हेफाजाब होनायखौ जों नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो ओरै जोंहा दंबावो औ बेनि अनगायैबो ओरै जोंहा दङ मानिमुनि मानिमुनियाबो मोनसे जाथोसे मुलि हारिनि लाइफां एबा मैगं बेखौबो जों गोदोबो जायो आरो आथि खालावबो जायो आरो माने बेफोरखौ जायोब्ला जोंहा देहायारि खायसे मुलाम्फा जानायखौ जों नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो जोंहा ओरै दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबां बिदिनो माखासे मैगं गं थाइगंफोर दंबावो जायफोरखौ जों गोदोनिफ्रायनो अनसायबोदों। बेनि अनगायैबो जों जानाय लोंनायनि बिथिङाव सावरायदों ना नङा होमबा? ओ ओरैनोथ' बर'फोरा मैहुर खालामनानै जाग्रा हारिमोन गोदोनिफ्राय। ओ बर'फोरा बिदिनो नाहा मैहा थाङोमोन जेरैहाय ओ दैनिफ्राय ना खांख्राइ साम' लायनानै बर'फोरा बेफोरखौ ओंख्रि महरै जायोमोन आरो गोदोनिफ्रायनो जाबोदों। आथिखालावबो जों जानायखौ नुनो मोनो नाथाय आथिखालनि सुबुंआ बांसिनै अलसिया जाबोनो हमनायलाय बांसिनै गुबुना लायनायखौसो बायनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो माने खायसेफोरा ओम फालांगि खालामनो थाखाय एबा गावसोरनि राङारि मुलाम्फानि थाखाय खस्त' कालामना लायनानै बेफोरखौ फाननानै ओ राङारि बिथिङाव खायसे मुलाम्फाजों बेफोरजोंनो न'खर संसार जिउ खुंनाय खौ जोङो आथिखालाव गोबां नुनो मोन्दों आरो।
नंगौ नंगौ नोंथां।
औ बेनि अनगायैबो जोंहा नोंथाङाथ' फोरमायदों खायसे मैगंआ जोंना जि आइ टेग मोनलांबाय जेरैहाय खेरादाफिनि बिदिनो गंगार दुन्दिया आरो बायदि बायदि दाथ' नोंथांजों जानाय लोंनायनि सो सोमोन्दै माखासे गोबां खोथा सावरायबाय नङा होमबा गोबां खोथा मिथि नो हाबाय दाथ' जोंना समाबो जाबाय नङा होमबा?
औ ओ जाबाय जाबाय नोंथां।
औ नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय होमबा।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां गोजोननाय दे होमबा नोंथां दोनथ'लायनोसै हमबा।